औ नोंथां खोनादोंना आंनि
अ नोंथां गोजोन बुं नोंथां औ नोंथां औ औ ओमफाय आंथ' दङ नोंथां बिदिनो ओरैनो गोलांलाबायनानै ओ नोंथाङा आंनाव कल हद हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दंमोन नामा नोंथां
दङ नोंथां औ आं नोंथांजों
औ नोंथां उम उम
हारियाव बा दोरोङारि आदबजों जौ मावनाय बेफोरनि बागै एसे सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरखौ खौ माबोरै बानायनाय जायो माबोरै बाहायनाय जायो बे फोरनि सोमोन्दै इसे मिथिना लानो आं लुबैदों नोंथां
फोरमायनोसो होनबा आं फोरमायसैना नोंथां नोंनो
औ फोरमायनो हागोन नों
अ जागोन दे नोंथां। ना नोंथां।
औ
जौआथ जोंनि बर हारिनि गोदो आजै आजौनिफ्रायनो फैनाय मोनसे लोंग्रा बा फेग्रा मुवा ना नोंथां?
औ नोंथां।
बे जौखौ मारै बानायो होमबा नोंथां? सिगाङाव जौ बे जौ सोदोबा ओ जौआ माजों जायो होनबा जोंनो मोनसे बेसाद नांगौ बे बेसादानो जाहैबाय एमाव नोंथां एमावखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां।
बे एमावखौ जों मारै बानायो होनबा सिगाङाव जोङो जोंनि जाग्रा माइरंखौनो सो सोमनानै दोननांगौ आरो नोंथां जेब्ला बे सोमनानै गुरै जायो नोंथां जोङो अनला देनायबायदि उवालाव देनांगौ आरो नोंथां। आरो बे माइरंजों मा मा होफायो होनबा नोंथां बे माइरङा माइरं गोजा एमाव जाया नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बे माइरंआव जोंनो गोबां जोंनि मिथिंगायाव मोननाय जोंनि बुहुम बिखायाव मोननाय माखासे लाइफांफोर माखासे हाग्राफोर बिराद बेसाद होफानांगौ नोंथां। जोंनो बुङोबा लोखोना बिलाइ, थालिर बिलाइ खान्थाल बिलाइ ओमफ्राय मा ओ दंबावो ओ जेनबा माखासे बिबारफोरबो दङ आंबा नामखौ बारा मोनथि ला नोंथां आरो मोनसे मोनसे बयनिख्रुइ गोनांसिन लाइफाङानो जाहैबाय बंखा राखेब। बे गैयाबानो एमावनि गुना ओंखारा नोंथां।
आदसा नोंथां।
बे बंखा राखेबा एसे खाथो खाथो जायो नोंथां खुगाफ्राव बोरैबा रसफ्रा निजेर-निजेरनानै हाबहैबा नों थाल मोनो बे बंखार राखैबा एसे गोखा जायो नोंथां। बेफोर खौ मोजां देग्लिनानै नोंथां देग्लि देग्लि देग्लिनानै जेब्लासिम जोङो लारुफोर बानायोना नोंथां नानानै आखाइयाव
औ औ।
खौ जोङो नानानै एकदमबारे लारु लारु महराव नानानै जोङो ओ बस्थाफ्राव दोनदो बा जिगाबफ्राव दोनदो आरो ना नोंथां। नाजोबनानै बेयाव मा खालामबावनांगौ नोंथां बे होमबाबो दाबो एमाव जाबावाखै नोंथां। बेयाव मा खालामनांगौ नोंथां? एमाव खर' होननाय एमाव खर' जायखौ जोङो एमावानोखा बियो एमाव खरखौ थाइथाम थाइनैसो होनांगौ आरो नोंथां बेखौ एमावखौ आराम सिफ्रुनानै बे जों बानायनाय एमावआव जोङो सारलानानै होनांगौ आरो नोंथां मैदाफोरखौ सारनाय बायदि सारलानानै होनांगौ ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ सानबा बा सयदिन सानथाम सानब्रै सानबा बिदियाव दोनदो ओमफ्राय जेला बै रानो लारु बायदिया अब्ला बेनो एमाव जाबाय नोंथां। ओमफ्राय जों बेखौ माब्रै जौआव बाहायगोन होनबा सिगाङाव जोङो बि-बिदिनो जेनबा जोङो माइब्रानिखौनो बानायफिन माइब्रानि जौ रोसिखौनो होननोसै नामा नोंथां?
औ बुंनो हागोन नोंथां।
उम बेयाव मारै खालामो होनबा माइब्राखौ बा माइरंखौ ओ बथन गिददिराव रुदो आरो ना नोंथां। जेनेबा बिसे बुरजा लायो नों रु दो रुनानै ओमफ्राय बे बेखौ रुनानै जेब्ला माइरङा मोनो अब्ला बेखौ आराम अरनिफ्राय बोखांनानै प्लास्टिकआव फेनलादो आरो ना नोंथां। थ्राय थ्राय थ्राय फेनलादो माइ लामनाय बायदि ओमफाय बिनि उनाव मा खालामनांगौ बे जों बे एमाव मोननाय एमावखौ जोङो सिफ्रुनानै माइब्रानियाव बारा होनाङा नोंथां खावसेयानो जथेस्थ' थाइसेबो होनांबावा बे खावसेखौनो जोङो आराम फुनानै बे माबायाव ओ बेयो जोङो माइ फेनलाना माबा ओ ओ रुनायखौ फेनलानानै दोननायाव बेयाव जों आराम सारलानानै होनांसिगौ ओमफ्राय बिखौ आराम मिस-लगायदो लगायनानै जों बिखौ बबेबा बालथिं एबा दाबखायाव बेखौ जों सोनानै दोनदो अब्ला बेयो आरामनो बे एमावा बे जोंनि माबाखौ ओ अफ्रि खालामनानै माबा खालामगोन बेयाव सेवहोनानै बेखौ बेनिफ्राय मानसे बि बिदै ओंखारहोगोन बे एमावा जों बे बिदैखौ जेब्ला मास मोनब्रै मोनबानि उनाव लों गोन बे बिदैया जोबोद गोदै जायोनो। थां बिदिनो आरो बेख होजों जेब्ला बिदै लोंखागोन ना नोंथां? आरो जों बे बिदै लोंखांनानै जों बेनि ओमफ्राय आरो जौ गोरान बेखौ जों बहननो हाबावो नोंथां। जायखौ जोंनि ओ जोंनि भारत हादराव जोङो जि आइ टेक जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन होनो जायखौ इंराजियाव आरो बर' जों बुंना लाङोबा बेयो बे माहारियारिनि थाखायल' बिदि बे ओंथिखौ फोरमायो आरो होमबा जोङो बे जौ गोरानखौ बेजोंनो दिहुननो हायो मारै दिहुननो हायो होमबा ओ बे जोङो बिदै लोंखांनाय माबाखौ अ फ्रिखौ बा बे माबायाव दंना ओ दाबखायाव सोनानै दोननाय बे बेखौ जोङो अरावहाय बिनि ओ दोखौ दोनदो बे जौ गोनां दोखौ दोनदो ओमफ्राय बिनि उनाव मोख्रा खर होनो जायखौ मोख्रा खर'खौ गेजेराव दोननांगौ जायाव जाय जाय जायगायाव जौवा खफ जानानै थाफैगोन आरो ना नोंथां। बा बिनि गोजौआव जों मोनसे बथन दोननानै बिनि सायाव दै होनांगौ आरोना बे दैया दुंबाथाय गाहायनियाबो दुंबाय गोजौआव खफआ थांनानै ओरै बे मोख्रा खर'नि मोनसे फिसा दोआव जमा जायो नोंथां। ओमफाय जोङो बेख बेखौनो जौ गोरान हिसाबै लोंनो हायो नोंथां। ओ औ बुजिबायना जों गोदो बर'फ्रा बे जौ मानो लोङोमोन होनबा नोंथां ओरैनो जोङो एथ' बिदि फेनोबो लोङामोन नोंथां जोंनि बरफ्राथ' खामानि मावग्रा आबाद माव अब्लाना नोंथां जेब्ला बिसोरो खामानि मावनानै बा आबाद मावनानै मेंनानै फोथारनिफ्राय फैयो अब्ला देहायाथ एसे साख्रुब सुख्रुब जायोना नोंथां?
औ नोंथां औ।
बिदिनो बिसोरो देहाफोरनि साख्रु सिुख्रु खारहोनो थाखाय बेखौ जोङो मुलि हिसाबै बिबायदि लोङोमोन आरो ना नोंथां मेंगा होनो थाखाय बा आराम दसे रेस लानोबा उन्दुनो हानायनि थाखाय लोंङोमोन आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जौआ बिदिनो बाहायजायो नोंथां आरो बाहायनायाबो बेनोमोन दा नोंथां नोंथ' नुखाबाय दा नोंथां जोंनि हारिनि गेजेरावबो बिदि जौखौ लोंनाया बारा जाबाय। दा नोंथाङा बेनि याव बा गोदोनि जों दानिजों रुजुनायनि सायाव माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आंनो?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
फोरमायदो नोंथां बिदिब्ला।
गोदोनि समावबोदि जौखौ लोंखायोमोन नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखागौआनो। औ गोदोबो जौखौ ओरैबायदि दि लोङोमोन दि नोंथां
उम उम
जे जौआनो जोबलाया माने लोंनो लोंनो होनबानो जौआ मोनफैबाय थायो।
औ नोंथां औ।
औ मोनसे समाव ओरैबायदि समबो जादोंमोनदि जोंनि आजै आजौमोना जौ थायासेनि जायगायावनो माखा माखासे हाफोरखौबो सोलायलायनाय जायोमोन।
औ औ नोथां औ।
जेब्ला जौ थाइसे एबा दाबखासे जौ हैबाय बे दाबखाासे जौजोनो से बिघानि बारा नै बिघा थाम बिगा गाहाम हाखौ आगारनानै होयोमोन आरो।
औ नोथां‌ औ
जौ आदि ओरैबायदि निसा गोनां जोंखौ जाय मानसिखौ गाज्रिबो खालामो आरोना। आरोम जौखौ बाहायनो रोङो। जौआ मोजांबो मानसिनि देहानि थाखाय। नोंथांनि दानि बावैसो बुंलांदोंमोन जौखौ जों गिबियाव मबो मानि थाखाय बाहायदोंमोन होनना। जौखौ गिबियावदि बाहायदोंमोन। दि जोंनि मानसि फोरा आबाद मावनानै बा खामानि बायदिसिना मावनानै मेंनानै इसि लोरस्रो जानाय देहाखौ थाजिम खालामनो थाखाय जौखौ लोङोमोन होननाया नोंगौ बे थारानो नाथाय बे जौ लोंनायखौ नांगौ बिबांनि लोङालाबानो बिनिख्रुइ बांसिन लोङोना। जायनि जाउनाव जोंनि देहा सो सोलेर बायदिसिनाया गासैबो गोलैस्रोना थायो जेराव गोबां बेमारफोर जानो हायो जोंथ' बांसिन बेमार जेरै टिभि बेमार बेनि अनगायै
नोंथां औ।
बेनि अनगायै ओमफाय बायदिसिना बेमारफोर जेरै देहायाव बोलो गैयै बिदिनो गोबां रोखो खोमनि बेमारफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां औ।
जायनि जाउनाव गोब्रा खामानिफोरखौ मावनो हाया। आरो मोजाङै। न'खर दैदेनलांनो हाया। जौवआ न'ख हरनि गेजेरावबो जेनेबा बांद्राय जौ लोंनाया न'खरनि गेजेरावबो गाज्रि आबहावा सोमजिहोयो आरो औ। जुदि जौखौ नोङो लोंनानै सानफ्रोमबो न'खराव दावराव दावसि खालामफैबाय थायोब्ला न'खरनि गेदेरा। अब्ला न'खरनि उन्दैफोरा बेफोर खौनो लानानै इयुनाव आरो बेफोरखोनो खालामफिन फिनलांगोन बिसोरो अब्ला जोंनि हारियाव बेफोरबायदि गुलाय गुजाय जाबाय थायोब्ला जोंहा एसेब्लाबो जोंनि हारियाव गोहोम खोख्लै ख्लैगोन मोजां मानसि जानाय आरो गोग्गो समाज जानायाव बांद्राय जौ बाहायनाया मोजां नङा आरोना नोंथां औ बे औ बेजों लोगोसे जोंथ' जोंनियाव जि दा नोंथाङा बुंलाबाय जि आइ टेक मोननाय जौ जौ गोरान आरो जौ बिद दै
उम उम
औ बेजों बेयोथ' जोंनि मोनसे हारिनि मुंदांखा जानानै थाबाय बेखौथ' रावबो गुबुन हारिया जोंनि हारिनि होनना लानो हा हानाय ओंखाला बे नंगौ नाथाय बेखौ बिदि बुं होननानै जि आइ थेग मोनखानाय बायदिसिना बुंनानै जोंनि मानसिफोरा नांगौनि बारा लोङोब्ला बेबोथ जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङाना नोंथां। औ बेनि थाखाय जोङो गामि गामि एसे सांग्रांथि मेल फोर लानानै बेफोरनि बागै एसे सावरायहोनानै जौ लोंनायखौ जि बांद्राय लोंनाय बेनिख्रुइ एसे खम खालामनो हायो नामा बेफोरनि माबा मोनसे राहा लानाया जों साफ्रोमनिबो मावनांगौ बि गोन नोंथां
सैथो नोंथां माने जोङो सिगांनि बायदिनो बाहायोबा मोजाङैनो थागौमोन नोंथां।
औ नाथाय गेजेर ससेयाव गारजि गारजियै बाहायबोनाय जादों नाथाय दाबो बाहाय बाहायो खायसेया ओरैबायदि बायदि गाज्रि बाहायो खायसेया मोजाङै बाहायो बाहायनो रोंनायासो मोजां बाहायसिगोन नोंथां जायनि जाउनाव गोबां फोरखौबो
ओम ओम नंगौ नंगौ नोंथां बेथ' सैथोआनो। बुंनो थाङोब्ला नोंथां दानि खेथ्रआव बिराद नांबां जाबां लोंनाया बारा जागासिनो नोंथां जेनबा नोङो एसे खुसि जा अब्लानो नोंनो बे जौखौ नांगौ दुखु जा जौखौ नांगौ आरो दानि जुगावथ' जोङो गोबां उम फेक्टरिफ्राव बानायनाय बा बिदिनो राज सायनारि मुवा होननानै बानायनाय बिराद ओ जोंनि जायगायाव बिराद बिदि जौखौ मोननो थांसै।
औ नोंथाङाथ' नुखादों आरो खोनाखादों जानांगौ नोंथां अबबा मोनसे माबा मोनसे हाबा हु खा बा रंजानाय बाजानाय दुखु फालिनायफोराव जौखौ बांद्राय लोंनानै गारि मथर सालायनायाव एक्सिडेन्ट जालाबायनाय। बा जाब्रथाव जालाबायनाय बेजों लोगोसे सोरबा जिउ खहा जादों सोरबा अंग' हानि जादों बिदिनो बायदिसिना जानानै थालांबाय आरोना। ओं औ जुदि बेफोरखौ बाहायनाया खम जायोब्ला बेफोरनि जि जाब्रथाइ जानाय जाथाय बेफोरबो एसे खमायलांगोन नामा नोंथां?
सैथो नोंथां औ निसय। खमायगोन नोंथां आरो जों बेखौ खमायहोनाय-खमायहोनांगौबो मानो होनोब्ला दानि जों जोंनि दानि जाबायदि बादायलायनाय जुग बेयाव जोङो बे जौजोंनो गफबनानै थायोबा जोङो बे मोजां जानाय नङा। जि- जि आइ टेक मोननाय हिसाबै जोङो जोङो बै जोंना लोंनाय फोरबोआानो जाहैबाय बैसाग ओ जों बैसागुआव आराम जोङो लोंनो हायो। बेनि उनावबो आरो जोंना मोनसेया मा? जोंनि हारियाव माबायदि फोथायनाय दंबावो जेनबा जोंना बै गोदो आजै आजौनि समाव जौ गैयाबानो फुजा बा माबा खामानि मावनाय बेफोर जायामोन आरो ना नोंथां।
औ जायामोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंलिया नों
औ बिनि फारसे सोलायदों नोंथां बेयाव बुजिनाय फैदों अब्लाबो बुजिनाय फै बाबो माने
नोंथाङा-नोंथाङादि बुंदोंमोन आजै आजौनि समाव जौ गैयाब्लानो हाबा हुखा सोलियामोन होननानै।
अ नोंथां अ ओम दानि समावथ' नुनो मोनबाय नों नोंथां जेनेबा जों हाबाफ्रावबो हाबा बा सारादु बेयावनो जोङो जौ बाहायनो मोनला नोंथां माने जोंना आनसलिक थायोना? बे आनसलिकआ बै जौ बाहायबाथाय जि रोजा रां जुरिमाना बेबो मोनसे लागु जाबाय आरो। आरोना जेनेबा सोनानै होबाय। जोंनि थाखायनो मोजां बे नोंथां।
मोजाङानो जादों नोंथां बिदि खालामनाया आंबो आसा खालामो जोंनि जायगायाव बे बिब्दि खालामो अब्ला मोजां जागोन। होननानै निसय आं जो